हेलौ
औ खोनादों नोंथां
औ ओ दे अब्ला मोनसे आयदानि सायाव लानानै जों सावरायलायनोसै जेनेबा बेबायदि अखा बोथोर आरोना अखा बोथोरनि सायावनो लाना रायलायनोसै जोङो बेनिफ्राय उम इनिफ्राय थाङा नोंथांखौनो मोनसे सोंथि सोंग्रोनोसै आङो जेनेबा नोंथाङा बुंनो हागोन ना जोंनि आसामावनो आरोना माबाददि समाव अखा हायो बेनि सोमोन्दै
अखायाथ' दा उमह जेनेबा दा गायनाय फुनाय बोथोर नालाय जुन दाथ' जोंनि माबा इंराजि
ओं ओं
गासिबो मिथिंगायारि बेखौ जों मानसिया बानायाखै बेखौ इसोरानो सोरजिखानाय।
औ
जों दा गासिबो आबाद मावो नालाय आसामाव माइ गायगोन।
औ
बेनो अखाया हानानै जोंनि माने थांना थानायाव मानसियाव गोबां मदद खालामो।
औ नोंगौ
उम
बेनो अखायाबो जोंनो गोनां आरोना। बेनिफ्राय सरासनस्रायै दा समावनो अखा हानाय नुयो आरो। जागायजेननायनिफ्राय होनबा जेनेबा बिदि एप्रिल फोरनिफ्राय बैसागो बोथोर समनि ओ बेफोरबायदि जोंनि गायनाय फुनाय समसिम मा जुन जुलाइ आगस्ट' बेसिम अखा थानाय बायदि नुयो आरो आङो बेनिफ्राय अखाया जोंनि आबाद फोथारावबो जोबोद जोबोद हेफाजाब होयो नोङा होमबा नायनो थाङोब्ला जोंनि जायगायावनो आरोना गोबां सोनारनाय अखानि सायाव। अब्ला नोंथाङा ओ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायजागोन आबाद आरो अखानि सोमोन्दै।
उम जोंनोथ' दा अखा होनबाथाय जोंनि थाखाय दा आसामनि थाखाय आसामाव जायफोरा नैबे माइ आबाद मावदों बिसोरनि थाखाय दा जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय अखाया दा जोबोर गोनां मानोना जों गासै गासिबो खोथिया फोननानै दोनदों ओमफ्राय गासिबो बे अखाखौनो नेगासिनो खोथियाफोराबोथ' नै देरबोहांबाय गायबायानो मानसिफोरा अखा गैयाबा जों आबादखौ बोरै मावनो?
उम
जों अखा हाबासो जों हालेवनानै खोथिया फुनानै माइ गायनो हागोन। आरो जोंहा आबादारिफोरा जुदि आबाद मावाबा जों माखौ जानो?
उम उम
बेखायनो अखाया जोंनि थाखा खाय जोबोर गोनांथि होननानै आं सानो आरो। आबादारिफोरनि थाखायल' नङा जों गासैनिबो थाखाय।
जोबोद मोजां खोथा बुंदों नोंथाङा ओ माइ आबादनि थाखाय जोंनो अखा नांथारगौ। दा जोंनि गामि फोराव बेफोरबायदि एसेबां रोंस्राया मानसिफोरा बा एसेबां सुबिदाबो गैया आरो ना मानसिफोरनो फैसा थाखाबो नांगौ जायो नालाय बिदि मेसिनारि ला गायनो थाखाय अखानि जायावनो सोनारो आरो गोबांङानो। अ अखा दा मोजांब्ला नांगौ बायदि अखा मोनोब्ला आबाद मोजां खालामनो हायो आरो बिथांमोना। ओ खायफाबाथ' ओ अखाखौनो बिराद नेनानै थायो आबादारिफोरा अखा गैयिनि जाहोनाव सोरबा सोरबा बिदि ओ जेनेबा जों निउसफोराव खोनानो मोनो आरोना। गावखौनो बुथारनानै लानाय मानाय अब्ला आं सानो आरो अखाया बिथांमोननि नि जेनेबा बेजिउ खौ ओ जोबोद बिहोमा होयो बिथांमोना आबाद मावनानैनो जायो नालाय बे अखाखौ नांगौ आबादनि थाखाय अ आबाद मावनो बिथांमोना अखानिफ्रायसो माने आबाद मावनो हानाय बेखौ मोननो हायो बिदि खोथा बेनिफ्राय आरो बुंजाबावगोन नोंथाङा अखानि सोमोन्दै।
उम नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि ओरैनो गोरलै।
औ।
नोंथाङा अखा हानायखौ मोजां मोनोना मोना आरो नोंथाङा अखा जेब्लादि अखा हायो फिसा फिसा बे अखााय सि जानानै नोंथाङा मा बे बायदि मोनो जेनेबा? बे समावथ' फिला एसे आलादा फैयोना बेनो बेस
औ। एसे हेलौ औ खोनाबायदे दा औ मानो माबा गेजेर गेजेर थालांनाय बायदा नोंनि माथोआ गोमालांदों आरोना।
नेटआ एसे प्रब्लेम जादों खोमा नोंथां आंना।
दालाय मोजां खोनालायबाय। खोनायोबा मोजाङैनो खोनायो आरो। बेनिफ्राय गेजेरावनो सिरि जाखायो।
नोंथाङा अखा अखा हानायखौ मोजां मोनो ना मोना? अखा बोथोरखौ मोजां मोनो दा गोलोम बोथोरखौ मो गोजां बोथोरखौ मोजां मोनो नोंथांआ?
उम नोंथा अखा हानायनि सोमोन्दै सोंदोंमोन। औ बिदि फिसा फिसा अखा हानायनि सोमोन्दै सोंदोंमोन आरो ना।
औ सोंदोंमोन आं।
औ बे जाबाय बेनो आं मोजां मोनो आरो बिदि फ्रि फ्रि अखा हानायखौ। बेनिफ्राय आरो गोबां रंजानाय मोनो बेनिफ्रायथ' खायफाफोरा अखा हादों होननानै सिजानोबो बालाइयो आरोना आंथ' ओरैनो जुदि ओ एसेबांबो गोनां थिथार नङाबा बा आं ओरैनो दङब्ला बबेयावबा थाबायदोंब्ला बहाबा सहैनो गोनां जुदि गैयाब्ला अखा सि जाबाबो जेबो मोना आरो आङो ओ मोजांसो मोनो आरो आं बिदि खाबुसो नागिरबाय थायो मालाबा समावथ' बिदि। अखा सिजानो थाखाय माने फ्रि फ्रि अखाखा आरो बे गोसाखौथ' आलदा बाथ्रायानो जाबाय ओ हानाया एसेबां माने थिग नङा अखा गोसायाव मानसिया थाबाय थानाया बेनिफ्रायथ' आरो ओ औ अखा बोथोरखौ मोजां मोनो अखा बोथोरनि समाव जेनेबा बिदि साहा आरि लोंनोबो बांसिन थावनाय मोनो आरो आरो साहाखौ एसे बोथोरफोरजोंबो जानाय लोंनाया सोलायो नालाय जोंफोरा ओ बिदि खोथा आरो ओम बेनो
माबाफोर नोंथाङा सोंथि सोंनो दंबा आंनाव सोंजागोन
औ सोंथिया बेनो नोंथाङा ओ नोंथांखौ बे बे सोंथिखौनो आंबो सोंनोसै अखाखौ मोजां मोनोना मोना नोंथाङा अखा सि जानो मोजां मोनोना मोना बा माबाफोर असुबि दा मोनो नामा अखाखौ लानानै बेनि सोमोन्दै फोरमायजागोन
अखाखौ लानानै आं आं उसुबिदाबो मोन नो मोननायखौ फोरमायगोन। ओमफ्राय मोजां मोननायखौ फोरमायगोन।
जेब्ला आं अबावबा दाबसे जायगायाव थांनो गोनां जायो अब्ला अखा हायोबा आं उसुबिदा मोनो। गोबां गाज्रि मोनो बै समाव आरो जेब्ला फ्रि थानाय टाइम बा माबा मोनसे फोथाराव खामानि मावदों। बै समाव माने बिदि अखा फ्रि फ्रि हायोबा जोबोद मोजां मोनो आरोना। अ खानि दैजों गेलेनो। माअखायाव दुगैनो बेफोरबायदि समखौथ' जोङो सानफ्रोमबो मोनबाय थाया नालाय। गोबावजोंसो आरो बोथोरावसो जों खेबसे मोनो।
उम
बेखिनियानो आरो
नंगौ जोबोद मोजां खोथा।
उम
ओ बेनिफ्राय आरो समाव बेसेबां जाखो जोंना रायज्लायनो हायो ना हाला ओं अखानि सोमोन्दैनो रायज्लायबावनोसै जोङो बेनिफ्राय नोंथाङा खोनादोंना हेल'? आं खोनायासै नोंथांनि मबाइलखौ हेल' नोंथां
हेल'
अ खोनाबायना दा?
आं खोनागासिनोमोन।
ए आंनिफ्राय खोनायाखैमोन आरोना ओमफ्राय नोंथाङा ओ माबा मोनसे बुंनो हागोन नामा अखानि सोमोन्दै जेनेबा अखाया माबायदि सोमजियो ओरैनो जाबो मोनथियो। सुंद'यै
अखाया जाबाय जेनेबा जोंना ओ अखा बोथोर नङा जेनेबा गोलोम बोथोर बा दैफोरा सान्दुंजों रानलानानै माने दैया खफ' जानानै माने बिरलाङो आरो ना सायाव
औ
गुदुं जानानै बैनो बे दै ख'फयानो थांनानै अख्रां सायाव माने जोमै खायो।
औ
बार बारोबा बै जोमैजों जोमै सौग्रावनानै अखाया हायो होननानै आं मोनथिनो मोनदों आरो बेनो।
औ नंगौ अखा हानो थाखाय जोमै नांगौ जायो आरो बेनिफ्राय जोमैयाथ' बि दिनो ओ जोंनि गाहायनिफ्राय बिरलांनोसै। ओ दै खफ' जानानै मा जानानै इनि फाय जोमै दोस जोमै जेनेबा बेफोरबादि प्रेसारनि जाहोनावनो माने अखाया सोमजियो आरो। अखाया नोंगौ नोंगौ खो थाखौनो बुंदों इनिफ्राय
औ नोंथां नाव आङो मोनसे सोंथि सोंनि
औ सोंजायो।
नोंथाङा बैदि अखा हानायाव जेनेबा दा दैया गिलिनो हानायासो अन्थाइ जानानै फैयो बेखौ नोंथाङा जा फेरबाय नामा?
औ बेखौ औ बे उन्दै समाव समाव खौ गोसोखांहोयो। उन्दै समाव माने बिदि अन्थाइ फैयोमोन नालाय दाबो फैयो नाथाय खम फैयो आरो दा इनिफ्राय बै समाव माने खनो मोन आरो ना अन थायखौ खनोमोन बेनिफ्राय उन्दै नालाय गुसु-गुसु दाङोमोन सोरबाबा जायोमोन बिदि आरो जमा खामलायना दोनोमोनआरो। नोंथाबो जाबाय जानांगौ ने?
गेलेनानै मोजां मोनो आरोना। बेखौ आरो गुसु बर'फ बायदि बेखौ मान दे नायनानै जोबोद मोजां मोनोमोन।
उम! ! औ!
थाइमा- थ' जाबाय नोंथां, नोंथांजों सावरायनो मोन उम! आंबो
उम!